हेलौ नोंथां।
खोनादों।
औ खोनादों। नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों दसे सम जेने बा जोंनि जायगाफोराव एबा नों थांमोननि जायगायाव बर' गामिफोराव जिउ खुंनो थाखाय जोङो माबायदि उम जोङो माने मा मा जोङो फियो न'फोराव फिसिनानै बा मा खा खालामनानै जोङो जिउखौ खांलाङो नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायना हागोन ना नोंथांनि जायगायाव जेनेबा मा रोखोमनि न'खर गंसेखौ सालायलांनायखौ नोंथाङा नुनो मोनदों।
औ नंगौ नोंथां
अ
माने दाथ' न'खरखौ सालायनोथ' बांसिनानो जोंना जोंहाय बिदिनो जेन'बा जा जे दैलियावहाय नांगो बेखौथ' जोंनि दैलि आदारखौथ' जोङो दानो बोथोरावहाय माइ गायनानै लाखाबाय आरो बेखौ जोङो बोसोरसे जेन'बा जाला लांनो हायो बेजोंनो आरो जे दैलियावहाय जोंनो नांगौ सानफ्रोमबोनि नांगौ जानायनि था खाय जोङो ओ माने ओ न'नि अनगायै जेन'बा जानो थाखाय मैगं थाइगंखौथ' जों जोंनि बारि बागानाव नो गायनान नै लायो मानो होनोबा जोंनाथ' ओ हानि आंखाल गैया माने जेसेबां नोंथाङा औ बारि बागानाव जे ओ जानो थाखाय मैगंफोरखौहाय गायनानै लायो जेरै ओ बहल जिंखा आ बिदिनो जोगोनार ओमफ्रायहायो आलु बेफोर बायदि माने जेसेबां जानो थाखाय नांगौ बोथोर लायै बोथोर बेखौहाय बेफोरखौहाय गायो आरो ना आरो जानायजों लोगोसे आरो बेनि बेफोरखौनो जाजोबनो हाया जायो नालाय बिराद माने मोजां जाबाथ' बिराद थायो फि- थाइफ्रा माने आबादफ्रा मोजां जायो हाफ्रा मोजांबा मोजां बोथोर लानानै गायनो रोङोबा जोङो बेफोरखौ फनानैबो जोंनि सानसेनि सानसे ना नांगौ आदारफोरखौ माने बेजोंनो बायनानै लाबोनो हायो आरो बेजोंनो जोङो न'खरखौ खुंनो हायो आरोना बेनि अनगायैहाय आइजोफोरखौहाय नायोबा
जोङो नुनो मोनो माने न'आवहायनो दाउ अमा फिसिनानैहाय एसेबाबो न'खरखौहाय माने सुंथानो हायो आरो बिदिनो जेन'बा दाउफोर फिसिनानै दाउफोरखौहाय फाननानै आरो आलासिफोर फैयोबा बेजोंनो आलासिफोर सानो हायो आरो बिदिनो बोरमा ओमफ्राय मोसौ बेफोरखौहायबो लायो ओ बेफोरखौबो जोङो बिदिनो बोरमा फिसिनायावथ' जोंनो फैसाखौ नाङा माने गोनांथियानो जाया माने ओ गारनांगौनि गोनांथि गैया जुदि नोङो बोरमा फाननानैहाय ओफानोबा नोङो फैसाखौहाय मोनगोन आरोना नाथाय बेनो बोरमानो आदार होनांगौ औ जेबो गोनांथि गैया फैसाबो थाङा आरोना बाहाय दा बेखौ फिसिनानैबो सोलियो माने न'खरखौ खांनो हायो एसेबाबो हेफाजाब मोनो आरोना थाखा फैसानि थाखाय माब्लानिबा समावहाय माने नांब्रबगौबो जायो नालाय बेफोरावहाय फानब्रबलायनानै माने न'खरखौ खुंनो हायो आरोना आरो मोसौ मोसौ मोसौ फिसिनानै जोङो ओ गोबां ओ मोसौ एरहोनायनि गेजेरजों बिदिनो मोसौनि दामाथ' बेसेनाथ' बारायगासिनो बेफोरखौबो जोङो बेजोंबो रां आरजिनो हायो आरो जोङो गाइखेर फान- नानै गाइखेरनि दामाबो ओ दासान्दि बिराद दाम माने ओ बेखौ फाननानैबो जोङो बेखौ न'आवबो लोंनो हायो बायनां- गौनि गोनांथि गैया जुदि नोंथाङा मोसौ गाय फिसिनो हायोबा आरोना बिदिनो मोसौ औ मोसौ लानानै ओ बिदि रां खामायनो हायो आरो सोलिनो हायो आरो दायोथ' अ न'खरावहाय सोलिनो थाखाय आरो बर' हिन्जावफ्रा बिदिनो एम्फौ फिसियो बेखौबो नुनो मोनो गो दोनिफ्रायनो सोलिबोनाय उम बिदि एम्फौखौहाय एम्फौखौथ' बिसोरो माबानिफ्राय साथफनिफ्राय हायो बिसो रो माबा खालामो ना ओ सिखिरि बानायो माने ओमफ्राय सिखिरिनिफ्राय ओ बे सिखिरिया बिदै दैनानैहाय जेब्ला बिदै दैयो बे बिदैखौहाय बोखां खानानै माने ओ एम्फौनि फिसा बानायो आरोना ओमफ्राय बे खौ इन्दि इन्दिजोंहाय इन्दि बिलाइ गोरलै गोरलै होनानै गोरलैनिफ्रायनो माने बेखौहाय फेदेरै फेदेरै फेदेरै माने एम्फौ खालामनानै बिनि उनावहाय एम्फौनि उनाव बेखौ जाजानाय महर हैयो आर ना माने ओ साथबावहाय थब होनानै औ। आरो बेजोंहाय जोङो जानायनि गेजेर जासे जानानै आरो जोङो बेखौहाय माने बाजारफ्राव फानहैनो हायो आरोना। ओमफ्र बेखौ फाननानै आरो बे जे एम्फौ खौ जे नोंथाङा जाबाय बेखौ जे एम्फौखौ साथबनिफ्राय बख'बाय आरो बे एम्फौनि साथबखौबो माने जोङो खु बेनि गेजेरजोंबो जोङो माने साथबखौबो फाननानै जोङो रां आरजिनो हायो। बिदिनो गोबां रोखोमैहाय जोङो बर' समाजावहाय जोंनि जाय जायगाफोरावहाय बिदिनो गावखौ सुंथानाय हानायनि मोनसे राहा खौ सुंथानाय जेरैहाय सेल्फ हेल्प ग्रुप बेफोरबायदि खुलिनायखौबो नुनो मोनो आरो बेजोंबो सोलिगासिनो दङ आरो बिदिनो माबा माबि बिदि न'आव फिसिनाय आरो न'आवनो गाय गायनाय बारि बागानाव आरो गावनो बिदिनो दाउ अमा लानाय बिदिखौ जोङो नुनो मोनो आरोना। दा नोंथांनिथिंहाय माबायदि सोलियो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ नंगौ न'खर सोलिनायाव ना नोंथां? औ नंगौ नोंथां। बिदिनो न'खर सोलिनायावथ' जोंनि जायगाफोराव माने गोबांखौनो जोङो बुंनो थाङोबा फालांगिफोरखौ मावनाय नुनो मोनो। आरो गोबां बेखौनो जोङो माने आबादफोरबो मावनाय नुनो मोनो दैज्लाांथ' गासैबो माने माइ आबादखौ मावखायोआनो बेनि अनगायैबो आरो जोङो खायफा जेनेबा मै थाइगंनि आबादफोर जोङो फल एबा जिंखिया बेनि गरसि आरो बेनि अनगायैबो जेनेबा पटल बायदिसिना जोगोनार बायदिसिनानि माने आबादफोरखौ मावनायखौ नुनो मोनो बेनि अनगायैबो बोथोर लानानै जोङो बेसरफोरखौबो मावनायखौ नुनो मोनो बिदिनो माखासे माखासे बैफोर आबादफोरखौ मावनानै जोङो बिदि ओ सक बाजारफोराव जहैनानै जोङो रांखावरिफोर आरजि नायखौ नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो जोङो हिनजावफोरखौ गोबाङैनो जोंनि जाय जायगायाव न'फोराव थानायफोरा जायफोरा जेनेबा न'आवनो थायो बैफोरखौ बैसोर माने जोङो गोबाङैनो बायदिसिना जेनेबा दाउ अमा बेफोरखौ लानानै जोङो रां खामायनायखौ नुनो मोनो। दाउ अमा लानाय बुङोबाथ' बेवहाय जोंनो इमान नांगौ ओ जाहोग्राफोरखौ माने जों न'फोरावनो मोनला फैयो एबा जों हमनालाबाय अमा लाबा थाय अमालाबा होबाथ' जों मासे मानै बिदिनो लायो गोबाङानो आरो न'खराव थाखायो आरो मासे माने बिदियाव जेनेबा खाम खालाय एबा जों जि जानो थाखाय माइरं माइ बाहायो माइनि जि माइरं मोनो बै थाइमाव जोङो सौना लायबाथाय जि गुन्दै थायो बे गुन्दै बेफोरखौ जों लाना फैनानै माने बिसोरनो होनायखौ नुनो मोना आरो न'फोरावनोथ' जोंनिया गोबां माने जेनेबा सेरेब खावो सेरेब खावबाथाय जोङो बै बेफोर सेरेबाव जि थालांनाय ओ मा बुंगोन बेखौ जोङो ओ सोदोब सावखांनानै जि थालाङो उफ्रि औ उफ्रि थालाङो बैफोर उफ्रिदो जेनेबा गुन्दैखौ लगायना होनानै जों जानायखौ नुनो मोनो। आरो बिदिनो सोरखौबा सोर खोबा माने नुनो मोनो गोबां माने अमाफोरखौ फार्म हिसाबै जोङो बानायनानै दोनो माने माखासे माखासे लायो आरो खायफाया बिदिबो जोङो लानाय बेखौ नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो खायफा हिनजावफोरखौथ' जोङो जेनेबा बिदि खामानि मावनो थाङो जोंनिया बिदि बोथोर लाना बोथोर जोंनिया माइ गायनाय टाइमाव जों माइ गायनो थांनायखौ नुनो मोनो। बिदिनो बायदिसिना खामानि थाबाथाय बिदि नुयो आरो खायफायाथ' साख्रिफोर मावनानै रां खामायो आरो बेनि अनगायैबो जाय फोर साख्रि मावा हौवाफोरखौबो जों नुनो मोनो गुबुन जायगाफोरावबो थाङो माने कम्पानिफोराव खामानि मावनो थाङो बायदि थांनानैबो जोङो न'खराव रां हरनायखौ नुनो मोनो आरो न'खराव मोजाङैनो सोलिनायखौ नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो खायफायाथ' साख्रि मावो खायफाया जोंनिया दखान होनानै खायफाया फालांगि बायदिसिना माने बि दि होनानै जोंनि जायगायाव जोङो नुयो आरो जिउ खांनायखो। आरो जिउ खांनो थाखाय जों न'खर फोरावथ' बायदि मैया बुस्थु नांगौ जाबाय थायो जेनेबा जानाय लोंनाय फोरखौथ' जेनेबा हमना लाबाय सुथाव संख्रै बेफोरखौ नांगौ जायो आरो बायदिसिना नांगौ जायो। बैफोरखौ जोङो बिदिनो खामायनानै जोङो मोननायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। औ नोंथाङा आरो फोरमायनो हाबावगोन ना माबायदि जायो।
औ जायो माने
औ आरोबाव जेनेबा नोंथांनि ओनसोलाव माबायदि आरोबाव जेनेबा न'खर खुंनायाव गोदोनिथ' आरो दानिथ' माबा फोर सोलायनाय नुदों नामा नोंथां?
औ माने दा गोदोनि समावथ' जोंना मा होनो बांसिन नानो बिदिनो मावनायखौ नुयोमोन माने गाव जेनेबा जोंनि गोदोनि ओ आबौ आबैमोनखौ नायोबा माने बिसोरो दसेबो दलद थायामोन आरो ना। ओमफ्रायहायो बिसिनावथ' गोदोनि दिनावहाय मबाइल फन बेफोरबोथ' गैयामोन। बे समाव माने बिसोरो माने दसेबो जिरायनानै थाया आरो ना बेफोर माबा मोनसे नङा माबा मोनसे बिसोर बिसोरो मावबाय थागोन नाथाय दायावहाय एसे सोलायनाय नुनो मोनसै माने बिदिनो बोथोरजोंहाय बोथोरा जेरै
ओ बिदिनो थांफानाय बायदि आरोना दायो बांसिन जोङो मबाइलफोरजोंहाय बांसिन गोदोनानै थानाय नुसै आरो बिदिनो एम्फौ फिसिनाय ओमफ्राय बिदिनो गोदोथ' गोदोनि ओ बर' हिनजावफोराथ' गासैबो जिफोरखौ बो दानो रोंजोबगौमोन इदिनो ओ दख'ना होन सादोर होन गामसा होन आरो आर'नाइ बेफोरखौ गासैखोबो दानो रोंजोबौमोन नाथाय दान नि दिनावहाय दानायखौहाय नुनो मोनला आरोना बेनि गेजेरजोंबो ओ सिगांहाय रां खामाय नो हायोमोन माने आरो गावनो माने रां गारालासिनो दख'नाफोरखौ दानानै माने गाननो हायोमो मोन नाथाय जोङो दानि दिनावहाय गुबुन मेचिनजों दानानैहाय गान नाय माने बायनाय बेफोरखौ नुनो मोनसै आरोना बांसिन नङाबा सिगांहाय जोङो गावनि आ खाइजोंनो एरनानै गाननायखौ नुनो मोनोमोन आरो।
नंगौ नोंथां जोंनियावबो बिदिनो नुनो मोनो आरो न'खरफोराबो जोंनिया गोबां सोलायनो हमबाय। गोदोनि बायदि माने न' खरफोरा नंला दानिया गोबाङानो पाकानि न' बिदि दुनायखौ नुनो मोनो आरो नों
औ नोंथां नंगौ
दा बिदिब्ला जोंनिया समाबो जाबाय नोंथां। रायलायनायखौ एसेयावनो दोन्थ'नोसै गोजोन्थों नोंथां।
गोजोन्थों नोंथां ओं।